औ नोंथां बुं।
नोंथांनो आं गोबां खोथा सावरायनो होनना हरनाय जादों।
औ नोंथां सावरायनो
ओं दा आगोलनि हिस्ट्रि जेनेबा जारिमिन मान मानसिया बोरै जोनोम जाया प्रिथिबियाव बारै फैया बेनि सावरायगोन आ ना बिदिनो बायदि बायदिबो रायलायगोन सावरायगोन।
औ
दा नोंथाङा आगोलनिफ्राय मानसिया बोरै जोनोम मोननाय मानसिया बोरै जानानै जोनोम मोननाय। बेखौ खोनथादो।
औ नोंथां आं खोन्थानो नाजागोन। आं जा मिथियो खोन्थानो हानाजानो आंनो बारा गोलावबो बुंनो रोङा आंहा बारा बुंनायनि हुदा गैया आं गुसुं नानै ओ बुंनानै नों थांनो फोरमायगोन। ओ सिगां मिथि सिनाय बादिबाथ' आङो बिदिनो ओ इन्टारनेट बायदियाव नायनानै मिथिनाय बायदिबाथ' सिगाङो मानसिनि सिगां दडाइनासर दोङोमोन होननाय खोनादों ओ दडाइनाचरासो जोंनि बुहुमाव थायोमोन बेनिफ्राय सानसेखालि गोजौनिफ्राय मोनसे एस्ट्रनाइट गोलैबोदों बेनिफ्राय एस गोलैबोनायनि उनाव हायाव गोगलैनानै बियो बांग्रिं मावनानै जेनेबा सिंनि हाया सायाव फैदो सानि हाया सिङाव फैदो बेनि ओमफ्राय लाभा बायदि गजोबदों बिनिफ्राय जायगायानो बुहुमानो अर जोंजोबदों आरो
फार्स्टनिफ्राय बुंफिनलाय
आं बुंदोंमोन दि मानसिनि सिगां बुहुमाव डाइनासर दोंग्रैोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों औ आङो बेखौ इन्टारनेटनिफ्राय मिथिदो नाथाय बे नोंगौना नोंहा मज रोखा बुंनाया सानसे खालि गोजौनिफ्राय एस्ट्रनाइट मोनसे गोलैबोदों आर ना नोंथां बुहुमाव गोलैबोदो बेनिफ्राय फमफ्राय बियो गोलैनाय लोगो लोगोनो जोबोद गोदोर हाखर जालांदो बिनिफ्राय लाभा बायदि खारबाय दानि ला आफा बायदि ओंखारनानै बुहुमा जोबोद गुदुं अरजों जोबदों बेनिफ्राय दडाइनासरफोरा थैदो थैफिनदो आरो। बिनि उनाव हाय नोंथां गोबां बोस उनाव बुहुमाव गो दान बिफां-लाइफां खिलिफिनदों। खिलिफिनदोंमोन बिनि उनाव मोनसे हा सिङाव थाग्रा जुनार सोमजिदों। जुनार जायखौ जोङो एनज जर होननानै बुङो। सोमजिबोदोंमोन बिनिफ्राय एन्जरानो लासै लासै ओ मान्दाब जालांदोंमोन। बेनिफ्राय मान दाबनिफ्राय लासै लासैयै ओ मांकि बुङोना जों जायखौ मोख्रा बुङो होननानै बुङो मोख ख्रा महर लादों बेनिफ्राय लास गासै मोख्रानिफ्राय ओ मानसिनि महर लाबोदों आरो नोंथां लासै लासै ओ गोदोनि मानसिफोरादि थ' जेबो बिदि दानाय लुनाय गान्नाय जोमनाय मावनाय दांनाय जेबो बिसोरा माव सानखांथि गैयामोन जे जेबो बिसोरो बिदि न'बोे लुना थानो रोङामोन। रायलायनोबो माथो माथोआबो लासैसो फैदों नोंथां ओ मानसिया जेब्ला उजिगोदोंमोन बे समाव माथो रायलायनाय बादि। जेबो गैयामोन बिजाबाव फरायना मोननाय बायदिबथ' जोङो गोदोनि सुबुंफोरा फावसो खोनथियोमोन होनना बुंदों रावबो रायजलायनो रोङामोन बबा बबि। बिदिनो ओ। गोब ओं गोबां बोसोर रायजो जायै जायै जायै जोङो मानसिफोरा रायायनोबो रोंबोदोंमोन ओ गावनि गोसोनि खोथाखौ गुबुननो फोरमायनो नाजानायाव नाजानायनो जो रायलायनाय होनना मिथिनो मोननाय जादों लेखा एबा बिजाबफोरनिफ्राय ओ गोदोनि मानसिफोरा बिदिनो मैहुर खालामनानै जायोमोन जेबो आबाद मावनो रोङामोन। ओ हाग्रानि मै जेरै अमा बायदिसिना बुथारनानै जायोमोन। गोदोनि समाव बिदि मैहुर खालामबो जेबो बिदि सिखा सिखा एबा रुवा बायदि गैयामोन अन्थाइजोंनो खालामोमोन होनना मिथि मोननाय जादों आरो नोंथां। उम। बिदि गोयैनि जाउनाव मैहुर खालामबाबो गोथाङैनो गोथां जायोमोन आरो अर बायदिसिना गैयामोन।
अरखौ मारै दिहुननो होनदोंमोन।
अ नोंथां बुंनि आङो। ओ सानसेखालि दैमा सेराव थाइनि ओ अन्थाइनि न' लुबाय थादोंमोन न' एबा उम खाय मोनसे बुस्थु नुदोंमोन आर ना नोंथां। आं मोजाङै मिथिला इखो। उम उम अन्थाइजों मोनसे बुस्थु लुबाय थादोंमोन बे समाव बांग्रिं मावना होदोंमोन जाहैबाय नोंथां। बेयाव अन्थाइ जाबना दोननाया गोलैनानै देजाब लायदोंमोन। बेयाव अरा सोमजिदोंमोन आरो मिथिनो मोननाय आंनि मिथिनो मोननाय बायदिबा औ अर खाम अर जोंदोंमोन। बेनिफ्रायनो गोदोनि सुबुंफोरा अरखौ दिहुनलांदोंमोन। बिनिफ्राय मैहुर खालामनानै बेयाव बे अराव सावनानै जानायाव जोबोर गोथाव मोननायखाय बिनिखायनो दानि सुबुं गोदोनि सुबुंफोरा अराव सावना जायै जाय दास दासिमबो ओ बेदर एबा ओंखाम ओंख्रि बायदिखौ जोङो सावनानै बेयो‌ ओ आबादा बोरै सो सोमजिनाय होनबाथ गोदोनि सुबुंफोरा ओ जानानै जोङो जेनबा गोदोनि सुबुंफोरा आफेल बायदिसिना फिथाइ जानानै बेखौ गारनाय बेगरखौ बिसोरो नोजोर होदोंमोन हायाव गारना थानायनि उनाव बियो गोबां ओ गोबां सान हायाव गारनानै दोनोबा बेयो सेवनानै बेगरा थालाङो। बेगराव थालांनायनि उनाव हायाव अखा बायदिसिना हायोबा जोंहा बेयो गाजा बेरो। गाजा बेरनायखौ नुनानै बिसो ओ गाजा बेरनानै बियो देरलाङोमोन बेखौ नुनानै बिसोरो आबादखौ मावनो लादोंमोन आरो।
औ
औ आरो गोदोनिखौ बुंनो बुंनो थांबाथ गोदो गोबां ओ खस्थमोन रायजो जानाया नाथाय दा गोदोनि बायदि खस्थ नंला गोदो ओंखाम ओंखाम एबा जानायनि आंखाल जायोमोन नाथाय दा रावनिबो नखराव बिदि ओंखामनि आंखाल नुला नुला ओ नखर नखर आबाद मावो
औ आगोल आरो दड्रेसबो गानामोनना दा ड्रेस द्रेसबो गानग्रा जाबाय
गोदोनि सुबुंफोरा ओ बिदि सि सि जोमबो लुनो रोङामोन बिदिनो दंफां बिगुरखौ गानना थायो होन्ना जोङो मिथिनो मोननाय जादों मोन लेखा बा बिजाबाव फरायनानै जोङो गोदोनि सुबुंफोरा दंफांनि बिगुर खौ गानोमोन एबा हाग्रा बिलाइ थालिर बिलाइ बायदिखौ गाननानै थायोमोन नाथाय दा नोंथां गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय जोङो दानि सुबुंफोरा ओ गोदान गोदान सि जोम गानो मदार्न बायदि गामसा दख'ना बर'फोरा दख'ना गानो बिदिनो गुबुन हारिया गुबुन हारि बा होर सा एसमिसफोरा सारि गानो आरो नोंथां बेखिनियानो नोंथां नोंथाङा माबाफोर मिथिगौबा नोंथाङाबो बुंनो हागोन
औ आंबो बिदिखौनो खोनादों नों होयबासा जांङो बिदिनो गाननाय जोमनायाव मोन रावबो गैयामोन बिदि बिदिनो हाग्रा बंग्राायाव न लुना थायो गोबां खस्थ'बो जायोमोन
औ
बिदिनो आरो जिब जुनाराबो फैलांदो मानसि फैनाय लोगो लोगोनोनो ना
औ गोबां जिब जुनारदोंमोन आरो नाथाय दा खमायलांबाय जिब जुनारनि अन जिमाया मानो होनबा मानसिफोरा ओ हाग्रा बंग्रा खौ सेफायनानै न' लुबाय सोहोर बानायबाय बिनि थाखायनो जिब जुनार अनजिमाया जोबोद खमायलांबाय औ
उम
ओ गोदोनि जुगाव जोङो सिंह बायदिखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दा सिंह हाग्रानि राजाखौ जोङो बारा नुनो मोनला जोबा जोबोर खमायलांबाय
नोंथाङा दा ओ आगोलनि बायसा समखौ जाफिन जानो लुबै योना लुबैया।
ओ नोंथां ओ गोदोनि बायदि समखौ आंथ' दा जाफिनजानो लुगैया मानो होनबा गोदोनि जिउ खुंनाय राहाया जोबोद खस थ'मोन ओ दा जोंङो दानि मुगायाव सोलिनानै गोदोनि मुगायाव सोलिफिननो हानाय नङा नोंथां ना जोंहा गोदोनि जेबो बिदि मबाइल इन्टारनेट गैया नाथाय दाथ' जोङो नोंथां मबाइल इन्टारनेट बाहायदों मबाइल इन्टारनेट गैयाबानो थानोहायाना गोदोनि जुगाव थांबा जोङो थानो हानाय नङा ओ माबा मोनसे खामानि थालांनाय थालांनाय मोनबाय थागोन ओ बिदिनो गोदोनि जुगाव थां फिननो गोसो गैया आरो नोंथां
औ
ओ नोंथां आङो मोननैसो बुंबावनि
औ
औ ओ आं मिनथिनो मोननाय बायदिबा गोदोनि सुबुं फोरा ज' ज' जानानै सल'बाथा खोन्थालायोमोन आरो बिदिनो माबा मोनसे ओ रादाबफोरखौ खुगाजों खुगा गोसारला होयोमोन आरो नोंथां नाथाय दाथ' गोबां इन्टारनेट जोंनो जोङो मिथिनो मोनो ओ दाजादोबा दानो मिथिनो मोनगोन जोंङो अबावबा माबाफोर जादोबा नाथाय गोदोनिया बि दि नङामोन नोंथां ओ दिनै जादोबा बेखौ सब तासे बा सपतानि उनावसो खुगाजों खुगा गोसारनानै मिथिगोन मिथियोमोन माबा मोनसे जा ब्ला औ गोदोनि सुबुंफोरा जमा जमा ओ मो ओ सल'बाथा खोन्थालायनायजों लोगोसे जोबोद ज' ज' थायोमोन अनज्लायनानै नाथ थाय दानि सुबुंफोरा गासैबो गावबागाव जाजोब्बाय जयै थाला
औ
उम उम ओ गोदो नोंथां हाग्रा हाग्रानि अनजिमाया गोबां बुजामोन ओ गोदोनि सुबुंफोरा ओ बोरै गोसारदों होमबा नोंथां ओ सिन तिबब्तनिफ्राय फैनानै जोङो बर'फोरा आसामाव हाबफैदोंमोन आरो गुबुन फोलेरनिफोरा गुबुन गुबुन हादरसिम थांदो दा गुबुन गुबुन मुंलाब बाय गावस्रा जुबबाय आरो ना नोंथां
गावस्रा जोब्बाय आरो गोबां फोलेरनि दोंमोन ना
औ जेरै मंग गलिय' तिब्बतिय बिदिनो गोबां दोङो
औ
बुंनो थाङोबा नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा ओ मोनाबिलि समाव ज' ज' सांग्रेमा एबा ओ सांग्रमाफोरखौ हमनानै लाइट फोजोङोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों आङो अर फोजोङोमोन। नाथाय दाथ' बिदि ओ सांग्रेमा हमनानै जोङो मोब्लिब उम-उम लाइट एबा सा रां मोन ल लाला ओ दा ज जोङा मोब्लिब दोंखायो मोब्लिब ज जोंनो जोङो बालब थसे होबा जोङो मोब्लिबानो जोंनो सोरां होयो बेनिखायनो जोङो ओ गोदोनि बायदि सांग्रेमाफोरखौ हमनो दा हमलिया आरो नोंथां
उम गोदोनि दानिदो बुहुत दिफारेन्सा। थायो आरो
गोबां सोलायबाय नों थां गोदो जोंहा बेदि जेबो दैनि राहा गैयामोन गोग्गो दैनि आंखालमोन जोबोद नाथाय दाथ' न' उम -उम न'खर न'खर उवाद टार साप्लाइ एबा टिंकि बायदिसिना थायो। आरो न'आवनो गावबा गाव एयार फिल्टार
फिल्टार खामना लोङो ओ
ओ गोदो जोंहा लामानिबो जेबो हान्था मेलानिबो जोबोद खस्थ'मोन जोंहा लामा लामा सामा गैयामोन नाथाय दा ज जेरावबो लामा जाजोब्बाय बिनि सायाव पाक्का लामासो जाबावबाय नोंथां। ओ गोदो बबबा मोनसे दाबसे जायगायाव थांनोबा जेबो गारि गैयामोन ओ गोदो ब्रीन्टिसनि सिगाङाव नोंथां जोंहा जेबो गारिबो गैयामोन मोसौ गारिबो गैयामोन नाइन्टिसावसो जोंहा गारिफोरखौबो दिहुनन्नाय जादों गारिजों जोङो बबावबा मोनसे मोसौ गारिफोरजों थाङोमोन नाइन्टिसाव नाथाय दाथ' गारि मटर पेट्रलजों खारनाय ओंखार जोब नोंथां।
औ आरो नोंथाङा मिथिगोन नामा जेनेबा मानसि या जोनोम मोननाया बेसेबां बोसोर जाखो।
औ नोंथाङा इंखौ ओ इन्टारनेटाव नुदोंमोन मानसि जोनोम मोननायाथ' नैरोजा नैरोजा हरबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों गोदोनि। दासिम नैरोजा ख' जाबाय औ। ओ बिदिबा नोंथां औ बिदिबा नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै। समाबो जाबाय।
अ जोबोर गोबां सावरायनानै जोबोर मोजां नांबाय। मोनथिबायबो। मानसि जोनोम जानायनि बागै, प्रिथिबि जोनोम जानायनि बागै दे होमबा। गोजोननाय थाबाय। ओम।